हेलौ हेलौ नोंथां औ मा खालामदों नोंथां
दङ नोंथां बिदिनो दंसाबलाबायो बिदिनो
औ औ औ दिन्थि' बिराद गरम नोंथां नै सान्दुआ नोगोद गोसा दुंदों
औ माथो होनबावनो आरो गरम दिनालाय गरमानो जासिगोन दायो
औ औ दा नोंथांआ सानसुनि आदारखौ जाखांबाय नामा
जाखांबाय जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओ दालिसो नोंथां ओ दालि
ओ आदसा
दंला बायो आंना बर'नि आरो
औ औ दा नोंथां औ दा नोंथाङा ओरैनो फ्रि दङ'ब्ला ना
दा नोंथांनाव ओ मोनसे टपिकनि सायाव ओ लानानैसो रायलायनायनानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन। बेथ' टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जोङो जेनेबा फिथाफोरखौहाय माबायदिहाय बानायो जेनेबा जों फिथा जि जायो जेनबा बेफोरखौहाय माबोरै माबोरै बानायनाय जायो बेफोरखौ एसे खोन्थानो होदो नोंथाङा मा मा फिथाखौ बानायनाय जायो औ बर'नि फिथा।
औ।
औ औ।
खिन्थु फिथा होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि फिथायाथ' बिराद मुंदांखा। जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिफ्रा फिथा होनब्लाथाय बर'नि ट्रेडिसनेल
औ।
गोबाङानो मिनथिखायो बिसोरबो आरो जोंनि जाग्रा मानो होनब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा बिफोर बादिनो फिथा लावदुम होनोबा जोङो जोंनि खाथियाव थानाय अरुणाचल रायजो माने दा फानैयो आरो बेफोर फाननायखौ ज जों नुनो मोनो मेगनजों आरो ससेल मेडियाजों जानानै ज बिसोरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जानानै माबायदि गावसिरनि
औ।
जोंनि फिसा नो जों फिथा बेफार-फालांगियाव बाहाय बर' आइजो बांसिनानो बेनि अनगायैबो जों फिथाखौ ओ बोथोर लानानै बोथोर जों दा गरम बोथोराव बारा फिथाइ जानो बांसिन फिथा जायो आरो जायो बिदिनो बैसागुनि बिदिनो फिथा बानाय फिथा लावदुम दङ फिथा लावदुम दं गुबुन हारिनि खालामनांगौ जोङो बिदिनो जों फिथा खालामनो थाखाय अ मानो होनबा जों माइब्राजों बानाया। जों माथाजों बानायनाय जायो आरो ना फिथा लावदुखौ बिदिनो ओ फिथा लावदुम खालामनो थाखाय जों माथानि माइरंखौ औ इदिनो सोमनाय जायो आरो ना माइरंखौ सोमसिगोन सोमनानै बिदनो दैयाव सोमनानै दोन सोंखांनानै से गांस म जानोसलिस उम ओ सोमखांनानै जोङो मनायाव बोखांनानै दोनो जोङो दैखौ सर' ए औ ग्रेन्डाराव इलेकट्रिनि ग्रेन्डाराव औ उवाल
औ।
बिफ्राव देनानै सालिनाय सान्द्रिफोरजों सालिनानै खनथाम खनब्रै सालिनानै बिदिनो बिनि उनाव जों बे अनखौ ओ फिथा लावदुंम खालामनो थाखाय जों अनाव आरो दै दै लगायो आरोना दै लगायनानै एसेसे दै लगाय सिथोब सिथोब खालामनाय जायो बेखौ आरो फिन खान्द्रियाव सालायनाय जायो आरोना बेयाव सालियो सालि जोङो ओ फिथा लावदुमनि सिङाव हरनाय बिदिनो जोङो बायदि बायदि गोथाव‌ आरोना। बेफोर जायो आरोना बिनि सिबिं होयो हाइजें होयो सिबिंजों हाइजें होयो सिबिंखौ ओ एवग्रोना लानाय जायो आरो बेखौबो सोमो सोमनानै इदिनो एवनाय जायो ना इदिनो आइजें होयो आइजें हाइजें होबाथाय मोदोमो हाइजें होसिगोन ओ इदि बिदिनो जायो आरोना बिनि उनाव आरो जों नारेंखल फिथाइ बेखौबो जोङो बिदिनो हख'नाय जायो आरोना। हखबाय थायो नालाय आइथिंजों हखनायजों बेखौबो बिदिनो मिजि मिजि हखनानै सारायाव एवनाय जायो सिनि होनानै बेखौबो जों खालामनाय जायो आरोना सिबिं हाइजें ओ बे मोनथामजों मिक्स खालामनानै जोङो सालाव दुमफाव हालाव दुमफाव आरो जोङो बिदिनो ओ गारायावबो बानायनाय जायो गाराखौ मा होनो?
औ
जेब्ला अरा गुन्दुं जायो जोङो थिक्लि मोखां बेखौबो इउस खालामनाय जायो।
औ
मोनसे मोनबावो जि मोनो आरोना जि गुफुरखौ जों ओ इदिनो जि गुफुर इउस खालामो। बिदिनो हाथाय बाजाराव गोदो जेब्ला थिख्लि मोखाङाव अ बिदिनो अन देनानै दोननाय एबा सालिना दोननायखौ जोङो बिदिनो थिख्लि मोखाङाव होयो आरोना एसे एसे होनानै जों ओमफ्राय बिदिनो ओ सिबिं ओ नारेंखलजोंनो से एसे एसे होनानै आरोखि जोंहा थिख्लि होबावो आरो मानो होनबा जों खोबनाय जायो आरोना।
औ औ
बिदिनो गारायाव गारायाव जोङो ओमफ्राय आसान खालामनाय जायो आरोना जाहा माने बिदिनो जोङो थिख्लि मोखांखौ जिजों खोबनानै माने फिथा लावदुम खालामनाय जायो आरोना बानायनाय जायो। औ फिथा लावदुमखौ बोखांनायनि उनाव थिखिलिखौ बोखांनानै बै जिखौ खोबनाय जायो आरोना। बिनि अनगायैबो जोङो दानि मुगायाव जोङो जेबो सिपारेट होननाय गेसफोर जोङो बेफोरखौ गेसनि कुकारफोरखौ खम खालामनो माबेबा जों सारनिया बेफोराव मोनो साकनिखौ बिदिनो थिख्लि ओ मोखाङाव होनाय बायदिनो जोङो जेरै माने फिथा लावदुम ओ माइरं अनखौ जेरै फार्ट होग्रोयो ओ थोरोबसे थोरोबनै बायदि रोखोमनि फिथा सावो
औ
दा खोथाया बुंबा जोबा नङा
औ
औ नोंथां ओरैनो एसे फोरमायदो
औ जागो नोंथां दा औ दा फिथा बानायनायाथ' जेनेबा नोंथांमोननि बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बानायनाय जायो नङा होमबा जोंनिथिंबो दा गोबां रोखोमनि फिथा दङ जेनेबा जोंबो थाउननि फिथा जायो फिथा लावदुम बिदिनो नालेंखलनि फिथा जोंहा बिदिनो ओ बिदिनो जानला मोनला बिदिनो पकरिफोरबो फकरिफोर बादिबो जोङो सावनानै जानायफोरखौ बेखौ जों नुनो मोनो आरोना थारमाने दा आंबो फिथा लथुम बानायनाय जोंनिथिजाय माबायदिहाय बानायो बेखौ आंबो नोंनो होनो खोन्थनोसै खोन्थानानै होनोसै आरोना जोंनिथिं माने सिथावफोरबो बानायनाय जायो सिथावफोर बानायनायावबो जोंहा माने मोजाङै जेनेबा देनानै लानांगौ जायो आरो ना वाल बा गाहेनफ्राव दानि जुगावथ'
औ
बिदिनो जोंहा मिलफोरावहाय संनायफोरखौ खौ जों नुनो मोनसै आरोना गोबांनो माने गोदोथ' माने जोङो बिदिनो माबायाव ओ वालबा गा गायेनफोरावहाय ओ वालफोरावहाय जोङो देनायखौ नुनो मोनोमोन बा जोङो दिंखिफोराव नुयोमोन दानि जुगाव नाथाय माने बांसिनानो मेचिनाव सौनानै लायो आरोना जा बेयाव सौनायाव माने गोबां माबाफ्रा माइरं मोजाङै गेब्लेयो आरो ना दा बेबायदिनो माने जोङो मेचनाव संनानै लायो आरो बेखौहाय जोङो मोजाङै लाबोनानै बेखौनो जोङो फिथा सावनानै जायो आरोना बिदिनो जोङो बेखौहाय ओ बे मा होनो सिथाव जिहेथु जों सिबिंनि फिथा जायोना बेखौहाय माने जोङो थावाबा जोङो बिदिनो उम माबाफोरावहाय जोङो मोजाङै गल होनानै जेनेबा फ्रि फासावाय एसे होबाय बेखौहाय जोङो फेनलाबाय ओमफ्राय जोङो बेखौ बनानै जेनेबा गुवार खालामबाय आरो एसे बिदि खालामनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बिनि सायावहाय जोङो सि बिं बा नोङो जि होनो सानदों जेनेबा मेथाइ गुरबो होजायो जेनेबा मेथाइ गुर सिबिं बेफोरबायदि सिनि जेनेबा नालेंखल बेबायदि गोबां रोखोमनि माखासे नों जि होनो गोसो जादों बेखौ होजायो आरोना दा बेखौ माबानानै जोङो थनो आरोना बेखौहाय ओरै थनलांबाय थायो दोथननानै जोङो फिसा महराव लाङो जेनेबा थननायै दा बिदि खालामनानै जोङो बेखौ दसे बेलथायनानै सावला सावो आरो आरोना जेब्ला बियो मोनो अब्ला माने जोङो बेखौ खांनानै दोनो आरो खांनानै दोननायनि उनाव जों जानाय जायो आरोना बेखौहाय जाजानायनि महरसिम फैयो आरो ना जोङो फिथा जानाय समखौहाय माने बांसिन जोङो मागो सम समफ्रावहाय बांसिन जायो आरोना माने मागो बोथोरा माने जोंना फिथा सौराय जानायनि दिन जिहेथु जोंहा बेयावनो गोबां माखासे सौरायफोरबो ओ जानायखौ जों नुनो मोनो जिहेथु जोंहा सौराया माने बेलेग माइरंफ्रा जाया आरोना बेफोरो जाबाय माइब्रा माइरंआ जायो जेरावहाय जोङो माइब्रा माइरंखौहाय जोङो एसे देनाय बायदि खालामो आरोना जेनेबा बेयो ससे ससे ज' खालामजोबो आरोना बेयो ओमफ्राय बेखौ माबानानै जोङो सारयावहाय जेबो थाव होआलासिनो जोङो बेखौहाय गोदो माने हासिबजों एरोमोन नालाय जेनेबा जोंङो हासिब बिनि नि थाखाय एक्सट्रा दोंखायो आरो ना बेखौ एर सिबग्रा जेनेबा गोथारै बेखौ जेनेबा जों सिला सिब बा जेबो जों सिबनाय जाया बेखौ जोङो गोथारै दोन्नानै बे हासिबजोंनो जोङो एरलाबाय थानानै जोङो बे ओ सौरायखौहाय जोङो एवनाय जायो आरो दा ओ बेनि अनगायैबो जोङो माइब्राखौहाय जोङो बिदिनो माइब्रा ओंखाम जिहेथु जोङो ओंखाम बायदि संनानै जायो आरोना बेखौहाय बेहाय माने गुबुन मा रङाबो जाया मानो होनबा बेयाव माइब्राया माने आमथा आमथा जानायनि जाहनाव माने बेखौहाय जोङो संनानै जायो आरोना माने जोबोद गोथाव जायो आरोना बे माइब्राया जों माइब्रायावहाय माने खायफा खायफा बुट बेफोरबायदिनो खायफा खायफा बिदिनो किस मिस बेफोरबायदि होयो आरो दाथ' माने नालेंखर नालेंखलबो होयोब्ला माने जोबोद गोथाव जायो आरोना जानो बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ होफायोब्ला दा बेखौहाय माने जोङो हमनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा दैखौ ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होबाय बिनि सायावहाय जोङो खेरखाफोरावहाय जोङो ओ दोननानै ओ जेनेबा जोङो बेखौहाय खफ'जोंनो मोनहोनायखौ जों खालामो आरोना बेखौहाय औ ओमफाय खायफा खायबा माने बेखौहाय डाइरेक्ट दसे था दसेनि उनावहाय जोङो थाव होनानै सारायावबो एवखांफिननानै जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना दा बेफोरबायदिनो उनाव जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओरैनोबो जानो हायो बा जों साहाफोरजों जायो आरो खायफा खायफा माने ओ बिदिनो बाथोन बानलु बाथोनफोरजोंबो जानाय लगायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना माने बियो नोंनि जानायनि स्टाइलनि सायाव थाबाय जेनेबा नों माजों जानो गोथाव मोनो बेजोंनो नों जानो हागोन आरो ना गोसो बायदि दा बेनि उनावहाय ओ फैयो ओ फिथा लावदुम बानायनाय फिथा लावदुम फोरखौबो नोंसोर नोंथां बुंनायबायदिनो जों नोंथां बिदिनो
दा नोंथां जोंनि रालायनायखौ एसेखियावनो दोन्थ'नोसै नामा ना नोंथां
औ जागोन दे नों औ दे